हेल'
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा दन्से सम ओरैनो दंथ'योना
औ दङ।
ओरैनो दङब्ला जोङो आयदा फारसे सावरायलांनोसै जों थि मिथिंगायारि खैफोदनि बागै जोङो सावरायनोसै आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङा दसे सम फोरमायनो हागोन नामा? औ जागोन दे
औ ओ जोङो मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनाव गोबाङानो दङ ओरै बांग्रिं होन दैबाना होन सुनामि होन ओ बायदि बायदि जोंनि माबायावहाय ओनसोलाव जाफ्लेबाय थायो आरो बेफोरो सम सम ओ बिब्दिनो जोङो ओ माब्लाबा गोसा बांग्रि मावनायनि जाउनावहाय ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओ गामि ओनसोलाव बांद्राय जोङो नुनो मोना मोननायालाय बेलेग जायगाफोराव बा टाउन सहरफोराव बांसिन जानायखौ जोङो नु नो मोनो आरो जोङो बांग्रिं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बांग्रिङाहायो माने ओरैबायदि माब्लाबानि समावहाय ओ बेलेग हादरफोरावब्लाबो बा टाउन सहराव जोबोद गोसायै नो जायो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला टाउन सहरावहाय ओ बबेबा बबेबा हादरफोरावहायनो जोबोद बांग्रिया गोसा मावनानै जोङो टाउन सहरफोरावसो जोङो बुंनो थाङोब्ला गिदिर गिदिर न' दङ ना जोबोद गोजौ गोजौनि न' थायोना बेयाव ओ बेनि दारै जोङो ओ बे बांग्रि मावनाय समावहायो न'फोराव थायोब्ला जोबोद माब्ला बासमावहाय माने न'फोरा बांसिन जोबना थानाय समाव न' बांखौहायो सिफायजोबनाय बेफोर खालामो आरो बेयावनो मानसिफोरनि जिउआबो खहा जायो बेफोरबायदि जानानै थानाङो थानाङो आरोखि जोङो बिदिनो गोबां नुबाय ओ बांग्रि मावबोयोब्ला माबायदि जायो आरो
बांग्रिं मावब्ला जोङो मा खालामनांगौ बेफोरखौहायो जोङो माने सोलोंब्लाबो मालाबानि समावहायो जोङो मोनथिनानैब्लाबो जोङो मालाबा खारस्लाब थानो हायियाव न' सिङावनो थानांगौ जायो नङा होनब्ला बिब्दिनो जाब्रब जाबरबनाय जाथायखौ जेबो रावबो मोनथिनो हाया नालाय बेखायनो माब्लाबा माब्लाबा बेफोर जाथायफोरजोंनो मानसिफोराहायो गाव गावनि जिउखौबो फोजोबना लानांगौ जायो आरो खि जों गामि जङो बिब्दिनो बाहेरावहायो जोंनाथ' गामि एरियाफोरावहायो न'फोरा औवानि बा फिसा फिसा गाहाय गाहाय न' जायो नङा होनब्ला बिनि थाखाय माने बांग्रिं मावबाथाय खारननानै बाहेराव ओंखारब्रबनो हायो आरोखि नोङो खनसे बांग्रि मावदोंब्लाबो जोङो खारननानै बाहेरायाव लांदां जायगायाव थानांगौ आरोखि
औ
आरो जोङो लांदां जायगायाव थायाब्लाबो बिसिना सिं बा टेबोल सिं फोरावहाय बेफोराव थाब्लाबो जोङो जेबो नङा नङा होनब्ला मानोना जोंनि न' बांफोरा गोग्लैसिनब्लाबो पाक्कानियानो नंखाया नालाय ओ रेजें रेजें ओ माबानि थिंनि बा थुरिनि न'फोर बिदि बायदिसिना जायो नालाय बेखायनो गामि ओनसोलावहाय बांसिन ओमफ्राय जेबो जानायखौ बांग्रिं मावब्लाबो जेबो जानायखौ नुनो मोना आरोखि नाथाय गुबुन गुबुन हादरफोराव ओनसोलफोरावहायो जोबोद गिलु-बालु आलुखौ जोङो नुनो मोनो जायनि जाउनाव न'खौबो सिन्थाय बायलाय लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोङो दैबाना होननानै बुङोब्ला माब्लाबानि समाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव जों ब' हानि फैदों जो मोनथि्सालाब हाया माबालाबा माबानि समाव दसेनो हुर हुर फैनानै जोंनि जोंथ' दायो गोबां नुगासिनो दं माने अखायानो दसेनो हाब्रबनानै माने न' बां बुखारलांजोबनाय बायदि बायदि जाथाय जोङो बेफोरखौहाय दासान्दि नुगासिनो टिभिफोराव बा मबाइल सोराव नङा होनब्ला बिब्दिनो गामि ओनसोलफोरावहायो एसे खम जानाय नुनो मोन्दों जों हाजो एरियाखै बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि ओरैजाय हाजोखैहाय जोङो बांसिन अखा हानायखौहायो मोनन्थिनो मोनखायो ओरै ओरो ना बिनि दारै हाजोफोराबो गिसिखानानै गोग्लैनानै मानसिनि न'फोरा गिसिखालांनानै मानसिफोराबो जोबोद जिउ खहा जानांगौ आरो
बेफोरबायदिनो दैबाना बांग्रिं बेफोरबायदिया जोबोद मानसिनि जिउआवहायो खैफोद लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि जोङो मिथिंगायारि खैफोद बेखौ जोङो हमनो हाया माब्ला मा जायो माब्ला मा लाबोयो बिनि थाखायनो जोङो गासैबो साबधान जानानै थाखानांगौ आरोखि माब्लानिफ्राय समावहाय मा जागोन जेबो मोनथिनो मोना नालाय बिब्दिब्ला नोंथांखौबो दसे सम बेनि बारै फोरमायफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय
जागोन दे नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय बिदिनो मिथिंगायारि खैफोदनि बागै दा आंबो दसे सम बुंनोसै से मिथिंगायारि खैफोदफोरनि जोङो मिथिंगायारि खैफोद होनब्लाथ' जों गिबियावनो बिदिनो बांग्रिं बारहुंखा बिदिनो सारअन्थाइफोर गावनाय बिदिनो आरो सुनामि जोङो आरो बेफोर खै-खैफोदा माने सुबुं सम्पद आरो जिब- जुनार बायदि समफोरखौफोरखौ माने बिदिनो दंस' खालामलाङो बिदिनो फोजोबस्रांलाङो
औ
जुदि बांग्रिफोर मावोब्ला बिदिनो हाफोर गावनानै बिदिनो गोबां जायगायाव बिदिनो न' बिल्डिंफ्रा बायनो हमो बिदिनो आरो जिउफ्राबो गोबां ख खहा जानो हमो। जुदि न' बिल्दिंआ मोनसे बायनांगौ बिदिनो सुबुं सम्पदनि खहा जागोन आरो बिदिनो धोन सम्पतिनि गोबां खहा खालामो बिदिनो मिथिंगायारि जाथाया आरो थिग बिदिनो दैबानाफ्राबो गोबां बिदिनो गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला जोंनियाव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया माने गोबां गिदिर जाबाय गिदिर जानाय जाउनाव माने सोरनिबा बिदिनो माइ गायनाय बायदिफ्राव माने बान्दोफ्रा बायबोनानै बालाजों फबजोबनानै फुरा माइ माइ गायनाय माइ गायनाय आबाद बायदिखौ माने फोजोबस्रांनानै दोनो आरो। बिनि जाउनावनो माने सुबुंफ्रा माने गोबां बिदिनो हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। हाया जुदि बाला हा बाला जाजोब नांगौबा माने जेबो गायबाबो जेबो जानाय नंला माने हाया बेखार जागोन आरो रावबो बायनायबो नङा माने बिदि हाखौ जोबो द गाज्रियैनो खहा जायो आरो बिदि हाफ्रा मे जेबो गायबाबो जायि जाखायो माने बालाआ जुदि फबजोबनांगौबा जे गोरान जाजोबगोन आरो। आरो जोंना मोनसे खैफोदाव सारअन्थाइफोर गावोब्ला जोंनिया गोबां खैफोद जायो बिदिनो सोरबा। जि-जि-जिउफ्राबो बिदिनो लोगो लोगो मानाय बिदिनो जिउखौ मानांगौ गोनां जायो। गोबां बिदिनो गोजौआव चार्ज जानानै थानाय लाख लाख बल्ट टेज नि जुदि सारन्थाय जुदि गावोब्ला सर्ट खालामोबा बिदिनो सोरनिबा मो दोरोमाव जि गोलिबा डायरेक्ट माने लोगो लोगोनो माने जिउ खोमानो गोनां जायो। थिग बिदिनो जोंनि बे गामि ओनसोलफ्रावबो मालाबा समाव दंफां फोरखौनो बिदिनो सर्ट जानाय नुनो मोनो बिदिनो। मालाबा समाव ज अखानि समाव। बिदिनो सारन्थाइफोर गावोब्ला बिदिनो दंफां गिदिर गिदिरफोरखौ खेबसेनो। बिनो थुब्ला थुब्लि जानाय गावजोबनाय नुनो मोनो बिदिनो सारन्थाइ मोनसे गोबां गिख्रांथाव। हा बुस्थु बेयो माने गोबां देन्जार बुस्थु। जुदि अबेबाफोराव जुदि गोलैनांगौबा सेज दंफां लाइफां हाजारखि जेसेबां गिदिरानो जायामाथो दंफाङानो गावलांजोबखायो ओरैबायदि खारा बुस्थु माने जोङो जो-जोबोद गिनांगौ बेफोर बुस्थुखौ माने जोङो माने अखा अफ्लामबाय थानाय समाव जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा जोङो न' सिङावनो थानांगौ। आरो जोङो मबाइलफोरखौ बाहायनो नाङा बिदि समाव आरो कारेन्टफोरखौ जोङो जे साबदा दानै दोननांगौ आरो सुइसखौ बन्द' खालामजोबना दोननांगौ।
औ।
सारन्थाइजों खारेनाव फैनोबो हागौ फैनानै। जोंनि न' बांं देमेजबो जानो हागौ जोबोद गिख्रांथाव आरो बेफोर सारअन्थाया।
औ।
जोङो बेफोर खैफोदखौ। माने फैयोब्लाथाय जोङो माने न' सिङावनो थानांगौ बिदिनो। लाइट सुइसफोरखौ आरो जोङो मबाइल डाटाखौ मबाइलफोरखौ जोङो सुइस अफ खालामनानै दोननांगौ। जोङो खैफोदनि रैखा मोनगोन आरो आरो बांग्रिंफोर जाबाय बायोबा। बांग्रिं जाबाथाय जोङो बैसां सिंफ्राव थानांगौ बैसां सिङाव थाबाथाय माने। न' बांफ्रा बायसिनबाथाय बैसां सायाव बिदिनो थागोन आरो बि जोंनाव। बिनि मोदोमाव नांनाय नङा आरो मोदोमाव नाङाब्लाथाय जोंना बासिबाय आरो जिउआ न' बांफ्रा बायलांबाबो माने जिउआसो थानांगौ आरो जिउआ। जोङो न' बांखौ जोङो लाखिनोबो आरो बांग्रिंखौ जोङो। जोङो बेफोर गोसा मावनाय बांग्रिंखौ जोङो रावखौबो होबथानो हाया।
औ।
नि थाखाय जोङो। जोङो एसे गावनि जिउखौ रैखा खालामग्रोनांगौ जायो आरो। बांग्रि मावनायजों माने गोबां बिदिनो। टाउन नोगोरफ्रा माने खहा जायो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफ्रा। गोरोबनानै गोलैयो हायाव आरो बिदिनो गुबुन हादरफ्राव। सुनामि जायो बांग्रिं मावनायजों सुनामि जानानै लैथोनि दैया बारस्रावनानै गुबुन। बिदिनो गिदिर गिदिर हादरफ्राव माने गोबां बिदिनो न' बांफोरखौ बुखारलाङो। गोबां ज गोख्रैथिजों फैनाय बिदि सुनामिया। गोबां गिख्रांथाव जायो गोबां गोजौबो जायो आरो गोबां गिदिर जायो बि सुनामिया आरो सुबुं जिउ आरो बायदिसिना सम्पद फोरखौ सुनामिया खेबसेनो मन' ग्लाबजोबनो हायो गोबां देनजार बुस्थु सुनामि बेफोर जाबाय मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगायारि खैफोदआ जोंखौ जिउबो फोजोबनो हागौ सेकेनावनो दा होमबा नोंथां जोङो मिथिंगायारि खैफोदनि बागै गोबां सावरायबाय दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा जोङो सावरायनाय खौ एसेआवनो दोन्थ'नाय जासिगोन आरो
औ जागोन दे